खोनादोंना
हेल' नोंथां
औ
खोनागासिनो नोंथां
औ खोनादों मा खालामदों नोंथां
आंङो दा ओ ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायना दंफैयो नोंथां नोंथांङा मा खालामबाय दं
आंबो दङ ओंखाम जाखांना उन्दुबायमोन औ नोंथांजों खोथा सावरायसो हरनाय जादोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां जों फाथो आबादखौ माबादि मावो एसे फोरमायना होदो नोंथां
ओ फाथो आबाद होननानै बुङोब्लाथ' ओ जोंना माने आबाद होनना बुङोब्ला जोंना गोबां रोखोमनि जेरै आबाद मावनो हायो नोंथां बियो फाथो आबादखौ बुंनो थाङोबा जोंना माने गिबियावनो बे फाथोखौ फोनों थाखाय जोंना माने जायगा नांगोन आरो जेन बारि एबा दुब्लि बोथोर होननानै जायगा नांगोन आरो जोंनो फार्स्टआवनो बेनि उनावहाय जोङो बेयावहाय मोसौ एबा ओ मोसौ हालि एबा ट्रेक्टरजों एवनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां
बुंनो थाङोब्लाथ' जोंङो आथिखालाव मोसौ हालि जोंङो नुनो थांला गोबांआनो बांसिनानो माने ट्रेक्टर जोंसो हाल एवनायखौ नुसै बिदिनो एवना लानायनि उनावहाय बेखौ खमानै बेयाव माने फाथो फोनो थाखाय जोङो गिबियाव फाथो माने बिदान जेरै बेक जोङो न'आवबो थिनानै दोननाय मोनो आरो न'आव गला एबा दखानफोरनिफ्राय जोङो नारसारिफोरनिफ्राय लाबोनानै
बेयाव माने एवनानै लानायाव माने जोङो बेखौ फोनाय जायो आरो नोंथां ओ बेयो जेब्ला फाथोआ जेब्ला रज'यो रज'ब्ला माने बेखौ जोङो एसे गोजौ गोजौ जाबा बेखौ जोङो फुनानै फाननो फाननोबो हायो एबा न'आवबो माने जानो हायो नोंथां जेरै बिसना फाथोखौ मा माजों जानो हायो होनना बुंङोब्ला जोंहा बे फाथो गोथांबाय जोंना अमाजोंबो जानो हायो एवनानै आरो जोंना ब्रयलार बेदरफोरखौ जानो हायो एवनानै बिदिनो जोबोद गोथाव जायो ना फाथो गोथाङा जोंना एसे मुंनहांनायाव माने एसे जौहांनायावनो बेखौ खानानै जानांगौ आरो नोंथां
औ
ओ बिनि उनावहाय जोंना जेरै बे फाथोनिफ्राय फाथोआ फाथोआ जेब्ला गोजौ जायो अब्ला जोंना बिलाइफोरखौ खानानैहाय जोङो माने फोराननाय जायो आरो नोंथां जेरै फोराननायनि उनावहाय जोंना बियो नारजिनि महर लायो अ जेब्ला बेयो नारजिनि महर लायो अब्ला जों बेखौ अ नारजि ओंख्रै होननानै माने बुंनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा ओ नारजिया अ अमा बेदर आरो बयलार बेदर नङाने बिराद गोथाव माने खहाबनाय जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो ओ नारजि खाना हारसेबखौ जोङो ओ माबा अ मा बुङ बे ओ माने नारजिखौ जों खारैल'सो जानो हायो आरो नोंथां माने जोङो नारजिखौहाय मैखि ओ एबा बिदि गोखैजों जानो हाया ओ जेरै जोङो खारैजोंल' जानो हायो नोंथां औ बिदिनो ओ नारजिखौ माबायदि सङो होनब्ला जोंना अमा बेदरदो संनाय नि ओ संनायखौ माने आं नोंथांनि सिगाव एसे फोरमायना होनोसै ओ नार्जिखौहाय जोंना फास्टावनो न'वाव सायनानै एबा बासिनानै दैयाव सोमना दोननाय जायो बेनि उनावहाय जोंङा औ सुखांनानै आखायजों सेव सेख'नानै माने सुखांना लानाय जायो बेनि उनाव जोंना ओ लाबोना दोनखानाय अमा बेदरखौ माने एवस गिबियावनो ओ थाव जोंहाना थाव एसे होननानै एवफामना लानाय जायो बेनिनाहाय जोङो ओ बै सुनानै लानाय फाथोखो माने ओ ओम सारायाव कारायावबो लुना होनाय जायो होनानै जोंना ओ संख्रै आरो बिदिनो खारै होनानै जों जों बेखौ एसे रेब होना लानाय जायो अ बिनि होननानै जोङो दै होयो बे होनानै जोङो ओ सावजोंहाय बेखौ रुयोब्ला माने सानानै होनाय जायो आरो नोंथां नु बेनि उनाव जों ओ जेब्ला मोननाय सम जायो अब्ला जोंना अमा बे फोर एवफामना लानाय बा माने गारसोमना होनाय जायो नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङा खोबना होनानै बेखौ ओ आरामसे माने मोनहोबावनांगो जायो। अ जेब्ला बियो मोननो सम जागो अब्ला आ खारै संख्रि ओ जोंहा नायनाय जायो नोंसो जेन नांदोना नाङाखै होननानै ओ नायोब्ला जोङो खारैखौ माने उनावबो होबावनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोंना ओ खारै ओंख्रै जेरै ओ अन जेरै ओ नार्जि नुन बेरै जोङो बेखौ नार्जिजों अमा होननानै बुंनाय जायो आरो औ जेरै जोंङो फाथोआ ओंख्रैल' नङा आरो जोंहा फाथो बिफांनिफ्राय जेरै जोङो बेखौ साथियाव लागायनाय मोनसे ओ म-म साथियाव लागायनोबो हायो जेरै फाथोनि बिगुरखौहाय
आरो जोंङा ओ साथियाव लागायनायल' नङा फाथोनि बिगुरखौ जोंङा मोसौनि फागाबो बानायनाय जायोनो नोंथां ओ बिदिनो माने ओ फाथोखो माने ओ गोबां खामानियावबो बाहाय नाय जायो ओ जेरै जोङो फाथो
फाथोनिथाय नारजि महर लानायखौ जों नारजिखौहाय जेरै ओ मानसि थैयोब्लाबो जोंङा ओ नारजि अरगारनाय जायो। ओ बिदिनो ओ कासफोरावबो जोंङा नारजिखौहाय ओ होनाय जायो आरो नोंथां अ नोंथांमोननि ओ ओनसोलावबो माने बिदिनो ओ मा मा बायदि आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
ओ हागोन
औ
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो फाथोबो फाथो आबाद मावो ओ जोबोद मोजाङानो जायो फाथो आबाद मावनानै बिदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो मैगं थाइगंनि आबाद मावो जेरै ओ मेसें बोथोराव आल-आलुनि आबाद मावो बिदिनो खुबि ओ अलकबि ओमफ्राय फुलकबि बान्दाकबि ओ ब्रक'लि बेफोरखौ आबाद मावनाय जायो बिदिनो आरो औ बिदिनो ओ बिलाहि बेनिफ्राय बेनिफ्राय फालौ फान्थाव बेफोरफोरखौ गोबां आानो आबाद मावनाय जायो बिदिनो ओ जोगोनार बेफोरखौ गोबाङानो आबाद मावो जोंनिथिं गोबाङानो जायोबो ओ मोसौ ओ बिदिनो गोबां मोसौफोरनिबो ओ उदपात जायो नालाय बिदिनो ओ औ बिदिनो जोंनिथिं आरो ओ दानिया मैदेरबो फैबायनालाय ओ बिदिनो बांद्राय बेफोरखौ मावनो हाला जाबाय दा गोबाङानो ओ जोंनि आबाद मावला ओ एसे बिदिनो दैलां बोथोरबा माइ साय गायो ओ बिदिनो जोंनिथिं औ गोबाङानो आबाद मावोमोन दा जोंनिथिं जोंनिथिं बांद्राय आबाद मावनाय नुनो मोनला आरो औ बिदिनो जोंनिथिं मैदेरफोर फैयो नालाय औ बिदिनो गो बां आबाद मावोमोन गोदो जोबोद मोजां मोजां आबाद मावनो हायोमोन जोंनि थिं बिदिनो दाबो दाब बो मावो बिदिनो मेसें बोथोराव आलु कबि बेफोरखौ मोजाङै मावनानै जोङो रां नो हायो गोबाङानो मोजां जायो औ बिदिनो गोजां बोथोराव मैथा आबाद मावो बिदिनो ओ केरेला आ मैथ्रु बिदिनो गोबां बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोबोद मोजां जायो दा दैलां बोथोराव ओ ओ बिदिनो आसु थास' होननाय दङना बेखौबो जोंनिथिं गोबाङानो गायो बिदिनो जोबोद मोजां मोजां बे आस' थास'नि बिबाराबो जानो बिराद गोथाव दानिया बेदराबोथ' ओ बिदिनो ओ जोंनि जोंनिया बेदरा जानो जायो ओ ओ मास मोनसेसो मोननैसो थानानै जानो जासिगोन जोंनि बे आसु थास' स' होननाय बेदरा औ बिदिनो गो गोबाङानो माइ आबादफोरखौबोथ' मावखायोआनोखा दैज्लां बोथोराव बोथोरफोराव ओ बिदिनो औ बिदिनो जों मोजां मोजां आबाद मावनानै सोलिलांनो हायो नोंथां ओ नखराव नखरफोरावबो गोबाङानो सहाय जायो फरायनाय जानाय लोंनायनिफ्राय बिदिनो जोङो औ गोबाङानो आबाद मावनानै मोजां मोनो ओ जों जाहैबाय गोरिब जाहैबाय नालाय बिदिनो औ माने मानसिफोरा गोबाङानो आबाद मावो बिदि नोंसोरनिथिं माबायदि आबाद मावो ना
औ औ औ नों थाङा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि थिंबो माने बिदिनो उफ्रा आबाद जायखौ बुङो उफ्रा आबाद होननानै बुंनाय जायो बेखौ माने जोंनो माने गोबां मावनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा दानि जे जे बुंलांबाय बिदिनो जोंनिथिंबो आबादखौ माने बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो ओ बिदिनो जोंनि माइखौथ माइ गायफायोआनोखा जोंना सुबुंफोरा ओ माइ गायनायनि अनगायैबो जोंना बेसे जां बोथोरावहाय आरो बै माइ गायनाय जायगायावनो जोंना ओ जेरै बेसर फोनाय जायो आरो बिदिनो मटर फोनाय जायो। आरो बिदिनो साल फुनाय जायो ओ जेरै ओ बेसरखौ जोङो बेसरखौ माने फोनानैखाय जोङो ओ बेखौ माने फानफिनोब्ला गोबां रां मोनो आरो माने बेसरनि बेजोंनो औथौ मोननाय जायो नालाय नोंथां जों बेसखौ बिदिनो फेरनानै थाव बानायनानै जोङो नआवबो बाहायनो हायो एबा जोङो हाथाय गलाफोरुरावबो माने फाननो हायो आरो जोङो बे थावखौहाय
औ
ओ बिदिनो ओ जोङो रायज्लाय रायज्लाय फैनानै नोंथां जोंना माने दोननायनि समाबो जाबाय नङा होमबा
औ औ
बिदिब्ला दोनथलायसै नोंथां औ औ जागोन दे नोंथां औ उनाव लोगो मोनफिनगोन औ
औ